हेलौ हेलौ नोंथां औ नोंथां मा खालामदों नोंथां?
नै ओरै दं नोंथां।
ओ अबाव नोंथां अबाव दं नोंथाङा।
नै न'आवनो दं नोंथां औ खोनादों नोंथां हेल'
खोनादों ना नोंथां?
खोनादों खोनादों।
औ औ ओंखाम जाखांबाय नामा नोंथां? ओंखाम जाखांबाय नामा नोंथां?
औ जाखांबाय सानजुफुनि जाखांबाय नोंथां।
मा ओंख्रि जाखो नोंथां?
ओंख्रियाथ' जोंना माबासोमोनलै ओ दालि आलु सवाबिनसोमोन। नोंसिना लाय नोंथां?
जोंना ना बाथोन सोमोन नोंथां।
अ
नोंथां मोनसे आयदानि सायावसो नोंथाङा एसे दिखारा नोंथां।
औ फ्रिखा नोंथाङा ओं औ जेबो माव।
अ नोंथांजों। नोंथांजों मोनसे खामानि आयदानि सायावसो सावरायनो एबा रायलायनो होननानै खालामनाय जादों नोंथां।
अ रायजलायजागोन नोंथां मा आयदानियाव रायजलायनो नागिरदों नोंथां।
मोब्लिब एबा खारेननि सायावसो फरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोनथां। गोदो माबायदिमोन आरो दानि जुगाव माबायदि जेनेबा मोब्लिबबा कारेन्टा बिनि बागै एसे नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा।
औ हागोन नोंथां हागोन।
अ होनोमबा एसे फोरमायनानै ओ नोंथां।
जोंहाथ' दायो जेनेब्ला। कारेन्ट होनोब्ला एबा मोब्लिब होनोब्लाथ' नोंथाङ मिथिखागौ ना।
औ नोंथां मिथियो।
औ जोंहा जेनेब्ला गोदो गोदाय बारा गैयामोन आरो एबा गैयानोमोन दायो जोंनि गोदान जुगावहाय जों बेफोरखौ नुनो मोनजोबसै आरो गासैनावबो आरो बे कारेन्टखौथ' जेनेब्ला दैफोरनिफ्राय बानायनाय जायो खोमा ना नोंथां।
औ नोंथां बानायो दैफोर
औ औ दायो जोंहा माने कारेन्ट होनोब्ला जोंहा गोबां मदद मोनो आरो मानो होनोब्ला जोंहा बिजाबफोर नायनो थाखाय खोमसि हरावहाय जोंहा कारेन्ट नांगौ जायो। आरो बिब्दिनो गोबां जोंनि जेनेब्ला कारेनाहाय एबा मोब्लिबा जोंखौ माने जेब्ला हरफोरावथ' खोमसि जायो नालाय नोंथां बेफोराव जोंखौ माने स्रां खालामनानै होयो आरो जोंनि जायगाफोरखौहाय
औ नोंथां औ
बेल' नङा जोंनो थाखाय कारेनाथ' गोबां मदद होयो। जों जेनेब्ला बुं बोथ' फोजोबनो हाया होमबाबो कारेननि बागै नोंथाङा जे सावरायनो होनबाय नालाय ससे सावरायबाय थानोसै आङो।
औ नों बुं दे।
औ आरो ओहोम। जोंहा कारेनजोंनो माने गोबां गिदिर गिदिर कम्पानिफोरा माने सोलिनानै दं आरो एबा गोबां बायदिसिना दारिमिनफोरा माने कारेन्ट एबा मोब्लिबनि दारैनो सोलिनानै दं आरो।
औ।
औ आरो दा आं बुंबावगोन ओहोम। जोंहा माने दायो आथिखालाव डिजिटेल जुग जाबाय नालाय। दायो माने गोबां बायदि बायदि कारेनजों खारग्रा गारि मथरफोरबो ओंखारबाय ओंखारनो हमबाय आरो जेरै होन ओहो जोंहा
कारेन्टजों खारग्रायावथ' जेनेब्ला जोंहा थाव नांला बेयो मोनसे जोंनि थाखाय मुलाम्फा जा जाबाय आरो। आरो जोंहा कारेन्टखौथ' जों गासिनोबो न'खरावनो थाखायो नालाय। जों बेफोराव जोङो बाहायनानै जोंहा ओहो बाहायनो हायो एबा गारि मथरफोरखौ जों कारेन्टजोंबो सालायनाय हायो एबा कारेन्टजोंबो सालायग्रा गारिफोर ओंखारबाय नालाय। जोंहा माने गोबां मुलाम्फा जासै आरो। मानो होनोब्ला जोंहा टावननि खरस थांला कारेन्टनि गारिखौ लायोब्ला एबा कारेन्टजों खारग्रा गारिफोरखौ जों लायोबा आरो।
दा बेल' नङा आरो दंबावो। कारेन्टआ जोंनि थाखाय जेब्ला जोंहा गरम बोथोर जायो। नङा होमब्ला नोंथां? जोंनो जेब्ला सम समथ' जोंहा जोबोद गरमो बेफोराव जोंहा माने फेन होनो एबा फांखा फांखाखौ सालायनो थाखाय जोंहा कारेन्ट नांगौ जायो। दा बे फांखाया यानो जेनेब्ला जोंखौ गरमनिफ्राय रैखा होयो आरो जोंनो बार होनानै जोंनो रैखा मोनो कारेनिफ्रायनो एबा मोब्लिबनि फ्रायनो ओहोम दा कारेननि दारैसो फांखाफ्राबो गिदिङो नालाय ना नोंथां?
औ नोंथां।
औ औ आरो बिब्दिनो जोंहा जेनेब्ला जोंहाथ' आथिखालाव बयनिबो न'खरावनो टिभि बा मबेलफोर थायो। दा बैफोर जों मबेलफोरखौ चार्ज होनो थाखाय जोंहा कारेन नांगौ जायो आरो माने
आरो जोंहा ओहोम टि भि नायनोबो कारेन्ट नांगौ जायो मानो होनोब्ला टिभियाथ' कारेन्टनि दारैसो सोलियो नालाय जेब्ला कारेन्ट थागोन अब्लासो टिभिआबो सोलिजागोन। आरो बेल' नङा जोंना कारेन्टखौ गोबां गिदिर गिदिर दखानफोराव बाहायो। नङा होमबा नोंथा?
औ नोंथां।
औ दै बथल खौ एबा दैफोरखौ गुसु खालामनो थाखाय जायखौ जों फ्रिज होनो बेफोरबो कारेन्टनि दारैसो सोलियो आरो आरो जोंहा दंबावो कारेन्टा जोंनि थाखाय थाखाय जिउआव जोबोद गोनांथार जोंनो जोबोद नांगौ जायो जोंहा आंनि समावथ' एसेब्लां कारेन्टफोर गैयामोन जोंहा जेनेब्ला दंमोन बिदिनो थावनि दारै जोंग्रा अरफोर दंमोन आरो बेफोर जों गोदो गोदाय नुनो मोनोमोन नाथाय जोंनि ओनसोलफोराव दायो गोबां कारेन्टफोर फैबायबा जोंनि ओनसोलफोराव गासैयावबो कारेन्टफोरा दंफ्रामजोबोआनो आरो
औ।
दायो जोंहा आरोबाव मोनसे खोथा जेब्ला जों बे कारेन्टखौ सालायगोन एबा सोलिगोन बैफोर जेनेब्ला जोंहा बे कारेन्ट दिहुनग्राफोरनो एबा कारेन्ट जोंहा मोनसे बिल फैयो जों बेखौ हरनांगौ जायो आरो जेनेबब्ला एसे दानफाफोरावहाय जोङो रां हरनांगौ जायो एसे एनै जोंहा अब्लासो जोंनि न' फोराव कारेन्टफोरा फैयो आरो नोंथा।
आरो बेनोदि कारेन्टआ जोंहा जोबोद गोहो गोरा मानो होनोब्ला कारेन्टजोंनो गोबां औ औ। दे होनलाय नोंथाङा मा होनदोंमोन?
ननाव मोनसे आरो सोंबावनो सानदोंमोन आं।
औ औ दे सोंलाय नोंथां।
औ औ नंगौ।
जेनेबा गोदो जेनेबा आबौ आबौ। समाव जेनेबा कारेन्ट गैयैनि जाउनाव जेनेबा जोंनि जिउआव जेबा जिउ खुंनायाव मा मा ए उसुबिदा जायोमोन जेनेबा एसे नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा? जेनेबा कारेन्थ गैयैनि जाउनाव मा मा उसुबिदा जायोमोन जेनेबा नांगौखिनियाव जोंथ' खारेन मोना नालाय जेनेबा मा मा असुबिदा जायोमोन जोंनि जिउ खुंनायाव बेफोरखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हालाय
औ हागोन नोंथांमोन फोरमायना जेब्ला जोंहाथ' माने गोदो गोदाय जेनेबा जोंहा कारेन्ट गैयामोन नालाय जों बेफोराव माने जोंहा बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ जों जेनबा सालायनो हायामोन एबा सोलिहोनो हायामोन मानो होनोब्ला जोंहा गोदो गोदाय मबाइलफोर एबा टि भिफोर नायनो थाखायबोथ' कारेन्ट नांगौ जायो। बेफोरो माने, जोंनि ओनसोलाव गैयाब्ला जोंहा गोबां- खस्थ' जायोमोन आरो हर गेजेरफोराव जेब्ला स्रां नांगौ जायो अबाव-अब्ला जों बेफोरखौ माने स्रां मोननो हायामोन। कारेन्टनि दारैसो जों स्रां मोनो नालाय। -
औ-जों जेनेबा जेनेबा जों, गुबुन जायगायाव थांनोबा एबा हान्थिलांनोबा, जेनेबा जों- खोमसिनि जाउनाव जोंथ' हान्थिनो हायामोन नङा होम्बा नोंथां।
औ-औ-हान्थिनो हायामोन ओं
कारेन्ट गैयैनि जाउनाव जों हान्थिनाय आरो जों बुंनोबावनो हायोदि जेनेबा ओ-गोदोनि दिनावथ' एसेबां नांगौखिनि कारेन्ट गैयामोन नालाय। फरायनाय सम समावबो नोंथां मोजाङै फरायनो हायामोन नङा होम्बा नोंथां। मोजाङै
औ औ नंगौ नोंथां औ औ
मा बुंदोंमोन?
दंब' औ आरो जोंहा गोदो माने नोंथाङा जे बुंदोंमोन माबायदि माबायदि खस्थ' जायोमोन, कारेन्त गैया होननायावहाय जेनेब्ला जोंहा गोदो कारेन्ट गैयि समाव जोंहा, फांखा सालायनो माने जोब जोबोद गोब्राब जायोमोन आरो कारेन्टनि दारैसो फांखायाबो सोलियो नालाय। जायखौ- जायनो जोंनो बार होयो, जेब्ला जोंहा गरम बोथोरफोरावथ' जोंनो जेनेबा गरमजों। - गरमनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय जोंनो बार नांगौ जायो। जोंहा माने बै समावहाय कारेन्टफोरबो गैयामोन, एबा जों फांखाफोरखौबो सालायनो हायामोन नालाय। जों जेनेब्ला- बिदिनो दंफां सिं सिं, अबावबा दंफां सिंफोराव जोङो थांनानै। बार जानांगौ जायोमोन आरो, दायो नोंथां आंनि बुंनाय बे बाथ्राफोरखौ माबायदि मोनदों? नोंथाङाबो आंनो दायो जेनेब्ला कारेन्ट नि बागैनो सुंद'यै नोंथांनि मिथिनाय बायदि, फोरमायनानै होदो दे नोंथां।
औ नोंथां दा जेनेबा जों बुं- बुं बुंबावनो हायोदि, जेनेबा जों गोदोनि समावथ' जोङो ओंखाम ओंख्रि संनो थाखाय जों बनजों सङोमो- सङोमोन दा।
औ औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथां। जेनेबा जों दानि जुगावथ' जोङो बनजों संलिया, जेनेबा जों कारेन्ट जोंनो संनो औ नोंथां।
औ औ हायो नोंथां औ का- औ
जाय जों जेनेबा माखासे समखौ जों बासि होनो हायो। जेनेबा गोदोनि समावथ' जोङो ओंखाम ओंख्रि संनो थाखाय जों बन दामफायो एबा बिफांफोर- दामफायनांगौ नङा होम्बा नोंथां। जाय जोंनि बारहावाखौ गेबें होयोमोन। जेनेबा जों नांगौखिनि अक्सिजेन मोनामोन। बे समाव जेनेबा जोङो, ओ बिफां लाइफांखौ जेनेबा फोजोबस्रांनाय जायोमोन नङा होम्बा नोंथां।
औ औ
औ जेनेबा दा जोङो, जों कारेन्टजों संनानै एबा माबा, कारेेनजों ओंखाम ओंख्रि संनानै, जेनेबा जोङो बिफां लाइफांखौ बासायनाय जाबाय। आरो जोंनि नांगौ सम एब बा माखासे समावबो आखायाव थाबाय एबा बासिनाय जायो। नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां औ
नोंथाङा बे
दायो
बे सोमोन्दै लानानै बोरै मोनगोन नोंथाङा एसे फोरमायनो
औ जोबोद मोजां मोनदों नोंथां। दायो दासो मा होनो आंथ‌‌ जोबोद मोजां मोनदों नोंथां जे कारेन्टनि बागै रायलायनानै
आंबो मोजाङानो मोनदों नोंथां
औ खोनादों ना नोंथां?
औ औ खोनादो दे होमबा समावबो जाबाय नोंथां दे औ औ नोंथां औ
औ